औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादों
जोङो दा सायख'न सायख'ना लानाय आयदानि बागै जोङो फंनैसो नोंथांजों सावरायनो आखायाव लादों। जोङो दा सावराय औ जोङो दा सावरायनो लादों ओ। ओ लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोरनि ओ बेफोरनि ओम सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
नोंथां जों लावखार ओंखाम जानाय होनबाथ' जों जयै जाहैयो। हारसिं बा सासे सानैजोंबो जाहैनाय जाया एसे हानजा हानजायैसो थाङो लावखार ओंखाम जानो। बेफोरो हानजा हानजा बा न'खरनि गासैबो थाङो आरो न' न'खर फोलेर फेमिलि मेम्बार्स न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोर बेफोरखौ लानानै जों लावखार ओंखाम जानानै थाङो। जेरै आसामावथ' जोंनि हादोरसायाव दाब दाब जायगा दं गोबां जायगाथार दं लावखार ओंखाम जानाय जायगा आं
जायगा होनबा
बेनि गेजेरावनो आं मैखोम जायगाफोरनि नाम मुंफोरखौ आं लानो सानदों। मैखोम माने जिथु गााससिबो मानसिफ्रा थांनाय मुंदांखा जायगाफोर आखाव ओंखाम जानो थांनाय बिदिनो जोंनि ओ जोंनि ओनसोल खाथियावबो दं। लावखार ओंखाम जानाय जायगा दङबा ओरै दा जोंनि ओनसोल खाथियाव होनबा बुरलुं बुथुर दैमा जिङावबो मानसिफ्रा सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जाहैनो थाङो। जों गोदो उन्दैयावबो जों जेब्ला उन्दु उन्दै बैसोनिमोन अब्लाबो जोंबो आदामोन बा आब'मोनजों बा जों बिमा बिफा आइ आफामोनजों जोङो ओ बुरलुं बुथोर दैमानि सिङावहा जों लावखार ओंखाम जानो थाङोमोन। गोदो बेबायदिनो जोंनि गामियावहा जेब्ला जों बैसागु फोरबो रंजायो बेवहा जोङो नख'- नख'र नख'र हाबनानै मागिना मोनना फैसाय फैसा बा रांखावरि बा नङाबा जों गेवलां बैसागो बादायलायनायाव मोननाय देरहानाय बान्थाफोरनि फैसाफोरजों जों जोंनि गामिनि बैसागु हान। जानि लाइमोन सेंग्रा सि फिसाफ्राबो जोङो गोदो लावखार ओंखाम जायोमोन। आरो दाबो जायो जों बेबायदिनो बे जायगाफोरखौ अ' होनबा जोङो ओ जोंनि खाथियावनो थानाय दैसा जिंफोराव जों जायोमोन। गोदो लावखार ओंखाम दा बेबायदिनो लावखार ओंखाम जानायावहा गो गोबां मोजां नाङो जेरै जों गावनि हान्जानि सुबुं सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनानै गोबां खोथा रायज्लायनानै जों गोबां गियानबो आरजिनो हायो। बा गोबां खोथा मोनथिलायो जोङो आरो जों मिथिंगाया समायना महरख खौ नायनानैबो जों एसे गोजोननाय मोनलायो बा गोसोफ्रा मोजां मोनो जों लाव लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायगाफोराव बेबायदिनो आरो जोंनि साखाथियावनो थानाय बा जोंनि ओनसोल खाथियाव थानाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जा जाग्रा जायगा दङ जेरै उदालगुरि जिल्लायाव थानाय भैरबकुन्द' होनना बुङो। बे जायगायाबो जोबोद समायना मिथिंगायारि बेनिफ्राय जों सुइस गेट दङ ओरै भुटान थांजायो ओरै अरुणाचल प्रदेश थांजायो आसाम हादोरसा बेबायदिनो बेनि भैरब खुन्द'नि गेजेरजोंनो दैसा मोनसे बोहैयो जोबोद मोजां दैसाया। गो गोग्गो दै मोननो हायो गुसुथार दैयाबो बेफोरखौ जों लानानै बा दैयाव दुगैनो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनो आरो जों लावखार ओंखाम जाहैबा माने आरो बेबायदिनो गुवाहाटियावबो दं। गोबांथार दङ गुवाहाटियावहाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा जेरै सान्दुबि होनना बुङो नोंथाङा सान्दुबिखौ खोनादों खोमा?
औ आङो नोंथां बे उम बे जायगानि नामखौ खोनानो मोनाखै दिपिसो खोनानो मोनदों माने।
औ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि सान्दुबिखौ।
औ।
सानदुबिया जाहैबाय कामरुप जिल्ला जि जिहेथु जों बे आसाम हादोरसायावहा कामरुप जिल्लाया मोननै दं मोनसेया जाहैबाय कामरुप मे ट्र आरो मोनसे जाहैबाय कामरुप रुरेल बा गामियारि बे कामरुप रुरेल जिल्लायावहानो बे सान्दुबि होननाय लावखार ओंखाम जाग्रा मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा बे जायगाया दं बेयो मोनसे ओ बिलोमा होनना बुङो बेखौ बिलो बेयो लेक मोनसे नेचुरेल लेक नेचुरेल लेक माने बे सान्दुबिया ओ ओरै ओ कुल्सित। दैसा जिङावहा मेघालयनिफ्राय बोहैबोदो। दैसा मोनसे दं कलसि दैसा बे खुलसि दैसा खाथियावनो दङ बे बिलोआ। बियो गोदो जोंनि आसामावहा जोबोद गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन जिदाइनजौ गुजिस्नि मायथाइयाव आं गोसो दं एसे। नंगौबा बे गोरोन्थिबो जानो हागौ बे मायथाइखौ बुंनाया आं नाथाय आं आंनि गोसोआव थानाय बादिहै बे मायथाइया जाबाय जिदाइनजौ गुजिस्नि बे जिदाइनजौ गुजिस्नि मायथाइयाव जोंनि आसामाव जोबोद गिथिर बांग्रिं फैदोंमोन बे बांग्रिं फैनायनि जाउनाव बे दानि सान्दुबि बिलोआ सोमजिखांदों आरो बे जायगाया हाबसोलांदों गाहाय जालांदों। बे गाहाय जालांबायनो बेहाय अखानि दै बा कुलसि दैसानि दैया हाबनानै बियो बे बोसोरनिफ्राय दै जानानै बे जायगाया बिलो जाबाय दा बे जायगायानो जाहैबाय मुंदांखा लावखार ओंखाम जानाय जायगा बा दावबायारिफ्रा थांनानै बेहाय नायनानै गोसोखौ मोजां मोनो जिथुआ जोंनि सान दं। सान दुबि दुबि माने दोबैलांनाय। बेलासि समाव थांबा नों थाङा बे जायगायाव सानखौ दुबैलांनायखौ नुनो सान हाबलांनायखौ नुनो मोनो मोजांहै गोजा सान हाबलांनायखौ नुनो मोनो। बेखायनो बे जायगानि नामा सान्दुबि‌ नाम। थादों आं मोनथिनायाव आरो बेबायदि जोबोद मोजां बेहाय नोंथाङा थाङोब्ला नावबो गाखोनो हायो नावआव गाखोनानै नावजों एसे बेरायग्लांनो हायो। बिलोखौ। मोजांथार जोबोद मोजांथार बे जायगाया औ आरो नोंथाङा माबाफोर मोनथिगौ नामा लावखार ओंखाम जानाय जायगा बा नोंथाङा सिगाङाव लावखार ओंखाम जानानै माबादि गोजोनग्लायनाय मोनबोदों बा माबादि एक्सपिरियेन्स लाबोदों नोंथाङा एसे फोरमायना होबोबा मोजां जागौमोन।
औ नंगौ आंबो नोंथांनो फंनैसो फोरमायथिनो आखाइायाव लादों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो गोबां लावखार ओंखाम जानाय जायगा दङ जेरै सुकि हाजोमा दारागाव हाजोमा बे उम एनि फ्राय बेनि उनाव दङ बगामाथि आरो बैरब खन्द बेफोरबायदि गोबां गोबां जायगाफोर जोंनि ओनसोलावबो लावखार ओंखाम जानाय जायगाफोर दङ बेवहाय बेवहाय जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोङो न'खरैनो एबा लोगोफोरजों जयै थांनानै जोङो बेवहाय जोङो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो बेवहाय जोङो ज' ज'यै थांनानै गोबां गोबां गोबां बाथ्राफोर मिथिलायनो हायो बेजों बेजों लोगोसेनो औ बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन आरो मिन्थियै एबा बुजि मोनै बाथ्राफोरखौ जोङो रानलायनानै एबा बाहागो खालामलायनानै जोङो सावरायनानै गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनो आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय बेवहाय गोजान गोजान गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेवहाय गोबां सुबुंफोर दावबायनो फैयो ओम बेवहाय जोङो दावबायनो फैनायाव जोंनि जोंनि लावखार ओंखाम जानाय उम जायगा जे जेनेबा सुकि आं बेखौनो बुंनोसै बेवहाय बेवहाय गोबां जिब जुनार दाउसिन दाउला बिफां लाइफां हाजो बेयाव जोङो नुनो मोननाय जायो बेजों बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि सुकि सुकि हाजो मानि मानि सानजा फारसे आरो सोनाब फारसे मोननै दैमा दङ। बे दैमाखौ बे दैमाखौ बोखावनानै जोङो मोननै मुं दोननाय जादों बेनि मुङानो जादों सानजानि सानजा फारसे फारसेनि दैमानि मुङानो जादों फाग्ला दैमा आरो सोनाब फारसेनि दैमानि मुङानो जादों दिरिं दैमा बे दैमाखौ उम बे दैमानि बे दैमानि हेफाजाबैनो जोङो जोंनि जिखिनि नांगौ आबाद आबादाव दै नांगौ बेखौ बेखौ जोङो औ बेयाव बेबायदिनो दिरिं दैमानि एबा फाग्ला दैमानि दै दैखौ जोङो लाबोनानै जोङो आबाद फोथाराव आबाद फोथाराव जोङो एबा ओम मैगं थाइगं उम फोराव जोङो दै सोनानै जोङो जोबोर मुलाम्फा मोननो हायो उम बेनिखायनो
नोंगौ।
बिनि खायनो जोङो जोबोर उम आबादफोरखौ मोजां मोननो हायो।
औ नोंथाङा मा होनना बुंदोंमोन बे दैसानि दैसानि नामखौ पाग्लादिया।
औ औ फाग्लादिया सानजा फारसेथिं पाग्लादिया आरो सोनाब फारसेथिं दिरिं दैमा बे मोननै दैमाखौ जोङो बाहागो खालामनाय जादों।
औ औ नंगौ आं फाग्लादिया दैसाखौ औ बेथ' दैसासो जागोन दैमायाथ' गिदिर जायो नालाय। दैमाया बुरलुं बोथोरासो दैमा नंगौ बियो दैसा। फाग्लादिया दैसा फाग्लाथिया माब्रै बे मुंखौ माब्रै मोननाय जाखो मा फाग्ला नामा बे दैसाया।
मा होनदों औ औ फाग्ला बादिनो बोहैलाबायो ओम ओम जेरै दसेनो दसेनो गोदोर जायो दसेनो फिसा जायो।
औ माने नोंथाङा जे बुंनो हाया आरोना माब्ला दैया बांगोन माब्ला दैया खम जागोन दै बारबाय थानाय टाइमावनो स हमना ला सासे मानसिया दै बारगासिनो दैसाग्खौ बारगासिनो बे सम समावनो दैया बुजा फैना होबा दिगदार जायो आरो गिनो गोनां औ बेखायनो फाग्ला दिया आरोना नोंथां औ बेफोरथ' गासैबो हिमालयनि ओमफ्रायनो हिमालय हाजोआव थानाय बेनिफ्रायनो बोहैबोयो
औ नोंगौ नोंथां औ भुटान भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोयो बेयो।
नंगौ जेब्ला भुटान हादोराव हा बा हिमालय हाजोमायाव बांसिन अखा हायो। अब्लानिया बे दैसा बिफोराव दैया बांसिन जायो। आरो बेफोरो थांनानै बेफोर थांनानै बियो बुरलुंबुथोर दैमायाव हा दैया गोग्लैजोबो। आरो बुरलुं बोथोर दैमानिफ्राय दैया थांनानै जोंनि ओ भारत हादरनि खाथियाव थानाय बंगभ लैथोआवहा गोग्लैहैयो। दैफ्रा नोंगौ आरो बे आरो मोनसे बे दैसाया मा मुं होनदोंमोन नोंथाङा दिरिं
औ दिरं दैसा
दिरिं दैसा औ बेबो मोजां। दैसाया गिदिर नामा एसे? नोंथां औ औ बे दैसायाबो जानो हागौ ब्रह्म बुरलुं बुथुर दैमायावनो गोग्लैहैयो।
औ औ नोंथां बे बेयो दैसायाबो बुलुं बोथोर दैसायावनो गोग्लैहयो। बिदिब्ला नोंथां जों सानैनि सम एबा बेखौ रायलायनाय खिनिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जानोसै नामा औ जोंना समाबो जाबाय।
मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।